हेल'
औ
खलुमबाय
खुलुमबाय नोंथाङा खोनादोंना आंनि माथोखौ?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामदों? आङो ओरैनो दङ।
दं ओरैनो आंबो जनानै।
औ। आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै कल खालामनाय जादों।
औ सावराय जागोन।
औ आयदानि मुङानो जाबाय अनला ओंख्रि संनाय। नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथाङा खोनादों ना
हेल'।
औ।
औ बुंफिननो हागोन ना।
आयदानि मुङानो जाबाय अनला ओंख्रि संनाय।
औ।
नोंथाङा अनला ओंख्रिबो संनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ।
अनलायाथ' जोंना बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रि होननानै। बुङो नङा होमबा।
औ।
ओ अनलाखौ जोंडों दाउजोंबो संनो हायो। बा जोङो मेवायफोरजों संनो हायो आरो ना' ओ।
औ।
दाउ औ मेवाइजों संबाबो जोङो मेवाइखौ रबनो थाखाय। फार्स्टाव खारै होन्नानै दोननो आरो ना गुरै जानायनि। ओमफ्राय आरो। दाउजों सङोबा जोङो दाउखौबो। फार्स्टआव जेनेबा दाउखौ। ओ मा होनो सारायाव सा सारायखौ। मोजाङै दुंहोनानै जोङो सारायाव थाव होनानै। दाउखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगौ आरो ना। ओमफ्राय बेयावनो। संख्रि हालदै बा मस्लाफोर नों। जिखुनु होननो हायो माने नोंनि गोसो बादि। बेलेग बेलेग मस्लाफोरखौ होनानै लानांगौ आरो ना ओमफ्राय। दाउखौ मोजाङै एवग्रोनानै। बेयाव जोङो दै बु। जा होनानै बेखौ बिदिनो दोनथ'नांगौ आरो ना गोदौजासे। ओमफाय अनला संनो थाखायथ' जोंना अन नांगौ नङा होमबा थ'। ओ थ' बे अननि थाखाय जोङो मा माइरंखौ ओ। सोमनानै लानांगौ आरोना ओमफ्राय जेब्ला बियो। मा होनो गुरै जानाय बायदि जायो हमबाथाय जों बेखौ। ओ उवाल नङाबा। आजिखालिथ' मिक्सार मेसिन थाजोबखायो बयनावबो नङा होमबा।
औ।
अ थ' जों बेयाव मा होनो उननानै लाग्रोनांगौ आरो ना। ओमफ्राय अननानै लााखांनायनि उनाव जों बेखौ मा होनो बे जे जोङो ओ दाउखौ एवनानै दै होदोंमोन ना बे दैया माने मोजाङै गोदौबाथाय बे गोदौनाय गोदौनायाव माने जोङो बे अनखौ होनांगौ आरो एसे एसे होलांबाय थानांगौ ओमफाय बे अना माने माने अनखौ होनानैल' दोनबा जाया आरो ना ने होनानै दोनबाथाय बियो मा लाथाखाजोबो आरो ना एम बेनि थाखायनो जोङो अनखो होयै होयै माने एरबाय थानांगौ आरो
औ
औ बिदिनो एरि अनखौ होबाय थानांगौ गोदौनाय गोदौनायाव ओमफ्राय एरलांबाय थानांगौ आरो ओमफाय जे ओमफाय बेखौ दसे मा होनो गोबाव दोनलायदो आरो बिदिनो नोङो मा होनो एफोरखौ खालामजोबखांनानै बा खारैखौबो जोङो सिगाङावबो होनो हायो आरो ना ओमफाय ओ नोंनि औ मा होनो उनावबो होनो हायो आरो ना नोंनि गोसो बायदियै
औ
औ ओमफ्रायो नोङो दसे थानानै बिदिनो संख्रि नांगोन ना नाङाखै बा खारै नांगोन ना नाङाखै बेफोरखो नायनो हासिगोन आरो
औ
ओमफाय बेयावनो नोङो नाङाखैबा बेयावनो होनो हासिगोन बा खारैफोरखौबो इयावनो होनो हासिगोन आरो ना औ बिनि उनाव लास्टाव जोङो मोदोमनायनिफोर मोदोमनायनि थाखाय दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बिदि मा होनो ओमफाय सोरबा सोरबाबा मा होनो सामब्राम गुफुरखौबो ओ इदि लासावबो देनानै होयो आरो ना हाइजेंफोरखौबो मोदोमनायनि थाखाय सोरबा आरो दाउआवनो सिगाङावनो होखायो आरो ना औ ओमफाय बेफोर होनानै लानानै ओ दसे दोनथ'दो ओमफाय बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
औ बिनिफ्राय खारदै जे होयो अनलायाव
औ
बिनि जायगायाव सदाबो इउस खालामनो हागोन ना
आंथ' बारा मोजां मिथिया माने आङो दाबो ओ माने जोंहानि न'आव बिमा बिफाफोरा सङोनाथ' आं बिसोरनिखोनो जा नुनानै गाव मिथिदो इखोल' बुदो आरो ना
औ
औ नोंथाङा मिन मिन्थियोबा खोन्थादो
औ अन अनलायाव सदाखौबो सदा नोंथाङा मिन्थियोना बेकिं सदा बेफोरबायदिखौ केक बानायनो जे इउस खालामो
औ
बेखौबो होनानै बानायनाय बानायनो हायो
औ
बिनिफ्राय अनलाया अबावबा अनलाया जेनेबा खारदैयानो कालार फैहोयोना
औ
गोमो बिनि थाखाय हालदै होआ बाबो जायो आरोखि ना। नाथाय। माखासेया जेनेबा खारदैया कालार हो फैहोआबो जायो आरो। अब्ला हालदै होनो गोनां जायो।
नोंथांमोननिखै अनलाखौ आं बुंनाय बादिनो सङोना बेलेग। दालि संङो एसे खनथानो हागोन नामा।
नोंथांमोननि बायदियानो सङो एखेआनो।
औ।
औ। अमाजोंबो संनाय जायोना अन अनलाखौ।
औ आं जाफेराखै अनला औ अमाजोंथ'।
अ। जोंनि साइदआव अमा गोरानजोंबो संनाय जायो अमाखौ फोराननानै। दोननानै बिनिफ्राय नोंथाङा जि स्टेपखौ खोन्थादों। इजोंनो एखेयानो जायो संनायनिया।
औ आरो जोङो। मा होनो नुनो मोनो जे सोरबा सोरबा अनलाखो। माने बिदि एसे एसे मा होनगोन होआलासिनो आरोना। सोरबा सोरबा दैयाव लगायनानै लानानैबो। उनाव होसनो इदि नुयोना।
औ आङो रिलावसो सुदों बिदिखौ नाथाय जोंहा बिदि सङा आरोखि ना नोंथाङा जेरै। खोनथादोंमोन बिदिनो संङो जोंहाबो।
औ।
औ।
दा जोङो होनबा। ओ अनलाजों दाउनि संनायखौथ' रायलायबाय दा जोङो होमबा। सबायजों दाउ संनायखौबो रायलायनो हागोन नामा एसे। बिनि स्टेपफोरखौ नोंथाङा खोन्थालांदो दे।
औ। सबाइखौ जुदि सबाया। फुख्रेबनाय नङा सबायखौ फुख्रेबनानै लाग्रोबनांगोन सबायखौ। हुख्रेबनो थाखाय फार्स्टावनो जोङो सबायखौ एवग्रोनांगोन। जाहाथे बियो ग्रेस गेस्रेम जायो बिनिफ्राय बेखौ। फुख्रेमग्राजों फुख्रेमनो नांगोन बिनिफ्राय बेखौ। कुकाराव रुनानै लानांगोन खारदैजों लोगोसे जा। थे बेयो गुरै जायो।
औ।
बिनिफ्राय दाउखौ। खौ जोङो सामब्राम बानलु इफोरबायदि होननानै एवनानै लानांगोन।
औ।
मोन। मोन मोनजासेखौ एवनानै लानानै उनाव सबायजों। ओ दाउजों ज' होनांगोन आरोखि ना। दैजों लोगोसे सारायाव।
उम।
हालदै बानलु गोबाव संनांगोन। जाहाथे बियो मोजाङै मोनो औ बिनिफ्राय नोंथाङाबो नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो संनाय जायोना?
औ औ बिदिनो एखेयानो संनाय जायो आरो।
औ
आंथ' माने संफेराखै आरोना दासिमबो।
औ आंबो संफेराखै नाथाय मिथिगौ प्रसेसखौ माबायदि संनांगौ।
औ नोंथाङा ओ आंबो बेखोनो बुंनो आंबो बेखौनो सानदोंमोन आरोना। ने नोंथांनि औ
औ आंनि फेभ्रेट दिसआ जाहैबाय नारजिजों अमा
ओ ओ
नोंथाङा नोंथांनिखौ बुंनो हागोन नामा?
आंनि फेभरेट दिसाथ' आङो अनलाजों दाउखौनो मोजांसिन मोनो आरोना।
ओमफाय आङो मा होनो मो ओ खान्थाल बेगरजो मैथा ओयद नोंथाङा जाफेरगोना जाफेराखैथाय इखौ
जाफेरबाय औ नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया जे नारजिआदि मोननै मोननै टाइपनि थायो।
अ आं मिथिफेर
औ नारजिया मो मोनसे गोखा आरो मोनसे गोदै थायो बांसिन मानसिफ्रानो गोखा गोजासो जायो नाथाय जोंहानियाव जोंबि इदि जाया आरोखि ना। जेरै क्सा साइदव आं बेफोरनो मोनबाय जोबोद गोखा जायो बिसोरो गोखा गोजा संनानै जायो। नाथाय जोंनि साइडआव बिदि जाया जोङो गोखा जेब्ला सोमनानै दोन सोमनानै दोनोना संनायनि सि सिगां नारजिखौ अब्ला गोर गोदै गोदै नारजिखौसो बारा होयो बिनिफ्राय गोखाखौ खम होयो जाहाथे इसिबां गोखा जाया।
ओं
औ नोंथांमोननिथिंबो गोखा गोजायै जायो नामा?
औ आं गोदैखो मिथिफेरा आरोना गोखाखौल' मिथियो आरोना।
औ
दा नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय थ नोंथांनिफ्राय आं जोबोद मिथियै खोथा मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना।
औ नोंथां देग होमबा गोजोनथों।
औ दे गोजोन्थों।